नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथां आं दा नै ओरैनो दंथयो नोंथां जिरायनानै नों नोंथाङालाय
नोंथां आंबो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो। नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावराय फरायनो होनानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां रायज्लायजागोन दे।
औ बिदिब्ला जोङो आयदाखौहाय नोगोर बा गामिनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन जागोन रायज्लायजागोन सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा नोगोर बा गामिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां जोङो माने आं बुंनो हागोन। जेनेबा जोङो जोंना जिउ खुंनाया जोंहा मोननै जायगायाव खुङो होननानै जों बुंनो हायो आरो। जेनेबा जों गामियाव आरो नोगोरावहाय जेनेबा जों गामियावहाय जेनेबा सुबुं अनजिमाया खम जायो ।जोंहा न'खर न'खर जोङो बिदिनो बाजि बा जौसे बिदिनो न'खरफोर लोगो नांनानै जोंहा मोनसे गामि जायो आरो। जेरावहाय जोंहा मोनसे मोनसे अखर बिदिनो आलादा- आलादा जायो। नोगोर होनोब्ला जोंहा गोबां जोबोद बुरजा जेनेबा रोजा- रोजा सुबुंफोरा जेनेबा जयै जिउ खुङो आरो ।जेरावहाय जोंहा गोबां मानसिफोरानो जेनेबा मोनसे न'नि गेजेरावनो गुबुन गुबुन खथा लानानै जेनेबा जिउ खुंलायनायखौ नुयो आरो नोगोर ओनसोलावहाय। औ नोंथां जोंहा गामि ओनसोलाव होनोब्ला जोंहा जिउ खुंनाया जोबोद मोजां। जेरैहाय जोङो जोङो गामि ओनसोलावहाय जोङो मिथिंगाजों जोङो लोगो नांनानै थानो हायो। जोङो जानाय लोंनायजों आबादफोरखौ जों गावनानै गावनो मावनानै जानो हायो। जेरै जोङो जानो थाखाय जों माइ आबाद मावबाय। ओंख्रि जानो थाखाय बिब्दिनो जोबोद बायदिस बायदि ओंख्रिफोर मावबाय जेरै ओ सबाय सिबिं बिदिनो मैथाफोर होनबाय लाइ लाफा आलु जोबोद माने बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोरजों ओ गायनानै जों बिदिनो आबाद मावनानै जों गावनो जानो हायो आरो नोंथां।
औ-औ
औ नोगोर ओनसोल होनोब्ला जोंहा जोबोद सुबुं अनजिमाया गोबां नालाय जोंहा माने बिदिनो खालि जायगा थाया जोंहा आबाद मावनो थाखाय जों जायगाफोर मोना बिदिनो बयबो ज' ज' माने मोनसे जायगायावनो थायो नालाय। जोंहा बेफोरावहाय ओ आबाद मावनो जोंहा बेफोरावाय दिगदार जायो आरो स' जोङो बेफोरावहाय जेनेबा ओ गावनि नांगौ जिनिसफोरखौ जोङो बा जानाय फोरखौ जोङो बायनानै जानांगौ जायो। आरो जों गामि ओनसोलावबो बायो। नाथाय जोंहा गामि ओनसोलाव एसे खमसिन जायो आरो नोगोर ओनसोलनि रुजुनायावहाय। जोंहा नोगोर ओनसोलाव मोजां होनबाथाय नोगोर ओनसोलाव गासैबो बुस्थुआनो थायो। जेनेबा जोङो नांगौ जानाय बिदिनो गस्ला गस्लि बा जोङो देहा फाहामसालि बिदिनो फरायसालि गासैबो नोगोर ओनसोलाव थायो नालाय। थ' नोगोर ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोरावहाय मोजां जाबाय आरो नोंथां
औ-औ
औ दा नोंथाङालाय मा सानो जेनेबा गामि ओनसोल आरो नोगोर ओनसोलाव जेनबा गामि ओनसोलाव मायो मोजां आरो नोगोर ओनसोलाव मायो मोजां? बा गामि ओनसोलाव मायो गाज्रि नोगोर ओनसोलाव माय गाज्रि बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ-औ थानायखौ होनोबा मोन फारसेथिं नायोबा मोजां बा फारसेथिं नायोबा गारजि औ जेरै जोङो ओ गामियाव थायोबा बे बेफोरबायदिनो जोङो गावनो आबाद मावनानै जानो हायो बा बेफोरबायदिनो गावनो खुद आखाइजोंनो मावनायखौनो जोङो जानो हायो ओ टाउन सहराव थायोबा जोङो बेफोरबायदिनो बायनानैसो जानांगौ जायो गासिबनिफ्रायबो। ओ माइरं जा मैगं थाइगं जा बेफोरखौ जोङो बायनानैसो जानांगौ जायो
औ
आरो जोङो ओ बेफोरबायदिनो मालाय हारिनि बा गुबुननिफ्राय साफ फ्लाय फैनाय मैगंफोरखौसो ओ सो नोगोराव थानाय फोरा बांसिन बायनानै जायो आरो जेरै ओ मिडिसिनफोर होनाय बा हासार होनानै गोबां बेफोरबायदि गायनाय मैगंखौ बांसिन ओ नोगोर ओनसोलाव थानानै थायोब्ला बिदिखौ जानांगौ जायो होननानै आं मिथियो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ जेरै जोङो बेफोरबायदि हासार बा मिडिसिन होनानै ओ आबाद मावनाय मैगंफोरखौ जायोबा जोंनि देहायाव बेमार आजार जायोबा मेगन खोमानि थाखाय एसे प्रब्लेम जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
औ गामि ओनसोलाव थानायनि ओ ओ थिंबो खायफा खायफानि गामियावहाय ओ बेफोरबायदिनो लामा सामा मोजां जायाखै। जेरै जोङो ओ थावन सहराव बा मेडिक केल बा कलेजफोराव थांनो होनानै ओंखारबाबो जोङो बेफोरबायदिनो थाब थांनो हायाबा लामा मोजां नङिनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि ओ जोबोद खस्थ'जों सालाय ओ बेफोरबायदिनो स्कुटि बा साइकेलफोरजों जोङो थांनांगौ जायो
औ-औ
औ जोंहा टाउन सहराव थायोबा जोंहा ओ मा होनो बेखौ जों गारिफोरजोंसो बांसिन थांनायखौ जोङो नुनो मोनो गामि ओनसोलाव बांसिन औ गामि ओनसोलाव बांसिनानो साइकेलफोरजोंहाय जोङो थाङो आरो
औ औ
औ
नंगौ नंगौ नोंथां जोंहा गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोंहा जेनेबा सुबुं अनजिमाया खम जाबाय आरो जोंहा गामि ओनसोलावहाय गोबां बिफां लाइफांफोर थायो नालाय थह जोंहा बेवहाय गारि मथर आरो जोंहा गारि मथरनि अनजिमायाबो खम जायो ओंखायनो माने जोंहा बेवहाय उखुन्दै बा जोंहा ओ पलिउसन बे जोंनि गामि ओनसोलाव एसे खम जायो आरो नोगोर ओनसोलनि रुजुनायावहाय जेनेबा जों गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोङो बिफां लाइफांनि सिङाव थानानै जोङो गरम बोथोर समावहाय जोङो गोजोन बिदिनो बारहावानि जोङो बारहावाखौ जों लानो हायो आरो नाथाय नोगोर ओनसोलाव होनोब्ला जोंहा ओ बिदिनो जोबोद गोबां मानसिफोर थायो बिदिनो गारि मथर फोरनि अनजिमायाबो गोबां बिनि थाखाय जोंहा माने बिब्दि ओ ग्रिनारिया एसे खम जायो आरो नोगोर ओनसोलावहाय बेनि थाखाय जों माने नोगोर ओनसोलाव एसे गोग्गो बारहावा गामियाव जेरैबायदि मोनो बेफोरबायदि गोग्गो बारहावाखौ जोङो नोगोर ओनसोलाव एसे खम बिबाङाव मोननाय जायो आरो जोंहा बिदिनो एयार पलिउसना गोबां जायो जोंनि नोगोर ओनसोल नोगोरनि एरियायावहाय आरो जोंहा बिबदिनो साउन्ड पलिउसन थाबाय आरो माने ओ बिजमान जायगायाबो जोबोद होंगो दोंगो जायो नालाय बयबो गोबां मानसिफ्रानो थायो थ' बेवहाय माने जिउ खुंनाया एसे गामि ओनसोलनिफ्राय एसे खमसिन पिसफुल जायो आरो
औ औ
नाथाय नोगोर ओनसोलाव बिबदिनो मोजां जे नोंथाङा बुंखाबाय जेनेबा नोगोर ओनसोलावहाय बिदिनो ओ खाथि खाला जोंहा गासैबो बुस्थुआनो थाजोबो जेरै जोंहा शपिं मलफोर थाबाय देहा फाहामसालिफोर थाबाय बिदिनो माने बिसोरहा खाथियावनो गाससिबो बुस्थुखौ मोनजोबो नालाय थ' बिसोरनि जिउआ एसे गोरलैसिन जायो आरो जोंनि गामिनि ओनसोलनि रुजुनायावहाय आरो जोंहा गामि ओनसोला जोंहा नोगोरनि जोबोद गोजान गोजान जायगायाव जायो ओंखायनो माने जों माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला बा जोंहा जेनेबा ओ माबा मोनसे थांब्रबनांगौ जायोब्ला जों गामि ओनसोलनिफ्राय नोगोरसि दिन जोंहा मोनहैनायावहाय जोबोद टाइम नांगौ जायो आरो आरो जेनेबा जों साननानै लाबाय जेनेब्ला जोंहा मालाबा देहायारि जेनेबा इमारजेन्सि जाबाय अब्ला जोङो दासिमबो जोंनाथ' बांसिन देहा फाहामसालिफोरा नोगोर ओनसोलावसो थायो नालाय थ' जों माने गामि ओनसोलनिफ्राय नोगोर ओनसोलसिम जों थांगौ थांगौआवनो जोंहा माने जुदि हेल्थ इमारजेन्सिफोर जायोब्ला जोंहा माने बेरामिया बिदिनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिम जालांनो हमो आरो आरो जों माब्लाबा समावहाय बिदिनो ओ लांस्लाबनो हायियाव लामा ससेयावनो जे जोंहा जिउ गोमालायनायबो जों खोनानो मोन्दों आरो दासिमबो बिदिनो जोंहा माने जोबोद दुखुनांथाव थासारि माखासे जायो आरो माब्लाबा समावहाय
औ ओ बेफोरखायनो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुं माखासेफोरा बेफोरबायदिनो नोगोरफोराव रुम थानानै बा बे फोरबायदिनो थाहैनायखौ जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय थाहैनायखौबो जोङो नुनो मोनदों मानो होनोबा ओ दानियाथ' गोबां सोलोंथाइ लानानै बेफोरबायदिनो साख्रि बा बा डक्टर जादों बेफोरनि बेलायाव बुंनो थाङास होननानै गामि ओनसोलनिफ्राय एसे थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय थाखाय प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो ओ बेफोरदि टाउन सहराव थानानै खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों
नंगौ नंगौ
औ आरो खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो औ औ बुंनो हागोन नोंथां
औ जोंना आरो जोंनि दासिमबो जोंनि गामि खायफा खायफा गामियावहाय जोंहा नै लामा गैया बिबदिनो माने मोजां फोनांजाब हान्था मेला गैया गारि मथरानो खारनो हालाय लायि जेनेबा ओ बिबदिनो माने साइकेलल' सालायजानाय बायदि बायदि बिनो लामाफोरा बायदि जानाय दं आरो दासिबो आरो जोंहा बबेबा बबेबा गामियाव जोंहा इन्टारनेटनि कानेक्सन गैया दासिमबो दासिमबो आरो जोंहा हादान ओनसोलफोर बायदिनो ओनसोल बायदियावथ' जोंहा दासिमबो मोब्लिबनि फोनांजाबानो गैया आरो नोंथां थ' बेफोराव जोंहा गामियावहाय जोबोद उसुबिदा जानानै थालांदों आरो दासिमबो
औ औ
औ
दासिमबो जोङो नुनो मोनदों जे बेफोरबायदिनो खायफााया हाजोनो हाजो जा न'खर बर' न'खरफोर दङ बा बर' गामिफोर दङ बेफोराव एसे जोङो प्रब्लेम जानायखौ जोङो नु मोनो दासिमबो जोङो माने
औ औ बिदिनो दासिमबो प्रब्लेम जानानै थादों आरो खोनादोंनाा हेल' खोनान नांदां सिरि जाबाय माथ नोंथां खोनायासै हेल' नों दा आं खोनायासै नोंथां नोंनिखौ हेल' खोनादों ना हेल' आं नोंथांनिखौ खोनायासै नोंथां जोंहा समाबो एसे जाहांखाबायनो अब्ला आं नोंथां दाननोसै नामा?